खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ ओ नोंथाङा दायो ओरैनो दङ ने?
औ दङ ओरैनो फ्रियैनो दङ।
आ औ। बिब्दिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनि।
औ जागोन नोंथां।
ओ गोदोनि ओ गोदोनियावथ' जोङो मबेल गैयामोन नालाय दानि जुगाव मबेल आरो इन्टारनेट मुगानि बारै एसे नोंथांखौ फोरमायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ जागोन नोंथां दा जेनेबा जोङो इन्टारनेट जेनेबा इन्टारनेट होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा दानि जुगाव माने इन्टारनेट गैयाब्लानो जोंहा ओ माने गोबां खामानिफ्राव जोङो उन जालांनायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनसै आरो। जिहेथु जोंहा दानि जुगावहाय माने मबेल आरो इन्टारनेट बेसोर मोनैया माने जोबोद गोनांथार आरो। दा इन्टारनेट होननानै बुङोब्लाथ' जोङो इन्टारनेटखौहाय गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो। जेनेबा जोङो बिदिनो अफिस बायदिसिनाफोरनि खामानिफोरावहाय जों बाहायनाय जायो। बेफोरबायदिनो जोङो आरो गोबां जेनेबा जोङो मबेलफोरनि जेनेबा जोङो माबा मोनसे जोङो ससियेल मिडियाफोर बानायफ्रावबो जोङो बाहायनाय नुनो मोनो आरो। दा इन्टारनेटजोंनो जोङो गोबां खामानिफोरखौ मावनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ जों माने दानि समावहाय माने जोङो माखासे मावनो हायै खामानिफोरखौहाय माने
बा नुनो हायो जोङो ओ माखासे भिडिअ'सफोरखौहाय जोङो माने दानि समावहाय इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो माने गोबां सम खम समनि गेजेरावनो माने जोङो ओ नायनो हायो आ आरो जोङो न'आवनो थानानै माने गोबां जेनेबा दाब - दाब हादरफ्राव जानाय जेनेबा जाथाय एबा बेफोरबायदियाव गोबां गिदिर - गिदिर जानाय जाथायफोरखौहा जोङो माने ओ समाव जोङो रेडिअ'फोर जों मोननो हायोमोन।
औ।
नाथाय दानि समावहाय जोङो माने मबेल आरिफोरावहाय ओ बा टि भि फोरावहाय जोङो माने समनि गेजेरावनो जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय बेफोरनि खौरांफोरखौहाय जोङो मोननो हानायखौ जोङो नुनो मोनस बिदि आरो बेबायदिनो जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो बेफोरबायदिनो ओ गोबां ओ बिदिनो दा दावगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो जिहेथु जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे सोलोंनो हायै जेहुथु जोङो रोङैफोरखौहाय जोङो बै इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो मोजां-मोजां जेनेबा ओ भिडिअसफोरखौ नायनानै बा मोजां-मोजां मटिभेसनेलस फ्रिसफोरखौ नायनानै जोङो बेफोरनिफ्राय माखासे रोंगौथिफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो। थारमाने जोंखौहाय गोबां हेफाजाब होयो आरो जेहुतु जोंफोर फारसेनिफ्राय सोलोंथाइ लानायनिफ्रायनो जोङो ओ होन माबाबा मोनसे जे ओ दा निउसफोरनिफ्रायनो होन बा गोबां बेफोरबायदिनो दिनिफ्राय जोंखौहाय माने हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा जोङो इन्टारनेट थानायनि थाखायसो माने जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जोङो जेनेबा ओ आजिखालि थारमाने जोङो थांफेरि जायगाफोराव थांनो थाखाय जोङो बैफोरनि लकेसनफोरखौ मिथिनांगोन नङा होमबा। दा जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय जोङो बैनि लकेसनफोरखौ जोङो ट्रेक खालामनानैहाय माने बै जायगासिम जोङो डाइरेकयै बा इजियै जोङो ओ सहैनो हानायखौ जोङो मोननो हायो आरो। आरो दानि समाव जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां गारिफोर जेनेबा बिदिनो जोङो बाइकफोरखौहाय जोङो रेन्टफ्राव लानो हायो। बा जोङो बेखौहाय जोङो बुकिं खालामनानै दोनहरनो हायो बा जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव दावबायहैनो थांनो थाखाय जोङो बैयावहाय जोङो हमस्ते खालामनो थाखाय जोङो बैफोरावहाय जोङो एडभान्ससै जोङो बुकिं खालाम हरनांगौ जायो। बैफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आरो दानि समावथ' जोङो बिदिनो जेनेबा जोङो गारि मटरनि बा ट्रेनफोरनि जोङो बेफोरनि टिकेटफोरखौहाय जोङो अफलाइननि गेजेरजोंथ' जोङो माखासे दाब - दाब जायगायाव थांनायखौथ' जोङो ओ अफलाइनाव थांबाय थानोथ' हाया नालाय दा जोङो बेफोरखौहाय जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो नआव थानानैनो माने बेफोरनि टिकेटफोरखौहाय जोङो दानहरनो हायो बा औ बेफोरबायदि आरो आरो जोङो बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोंहा दा माखासे जेनेबा जोंहा रांफोर नि सायावबो जोंहा गोबां सुबिदा जानानै फैबाय जेरावहाय जोङो ओ गाव गावनि मबाइलफोरावनो दायो जोङो गुगोल पे, फनपे, पेटिएम बेफोरबायदिखौ जोङो खुलिनानैहाय जोङो गावनि ओ जि रां बेफोरखौहाय जोङो गावनि आखायावनो लाफाबाय थानायखौ जोंङो नुनो मोनसै। जेरावहाय जोङो बैफोरनिफ्रायनो जोङो ओ माखासे दखानफोराव थाङोबा बा गुबुन दाब दाब जायगाफोराव थाङोबा जोङो ओ माने गोबां रांफोरखौहाय जोङो आखायाव लानानै थांनो हाया। बेखौ जोंहा लामा गोजान थांनायखौथ' जा गिनांगौ जानानै फैयो दा बैनि थाखाय ओमफ्राय जोङो माने अनलाइनफोर अनलाइननि गेजेरजोंनो जोङो बैफोर रांफोरखौहाय जोङो लानानै थांनो हायो आरो जोङो दखानदारिफोरावहाय जोङो मोजाङै माने बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो रांफोरखौहाय ओ अनलाइन खालामनानै जोङो होनो हायो आरो। पे खालामनानै होनो हायो आरो जोंहा माखासे बेफोरावनो खुसराफोरनि थाखायबो जोंहा दिगदार जायो नङा होमबा बेफोरबायदियाव जोंहा माने जोंहा थाइसे थाइनैबाबो जोङो बेफोरनि गेजेरजोंनो अनलाइननि गेजेरजोंनो जोङो फैसाफोरखौहाय जोङो सोनानै होनो हायो आरो आरो बेबायदिनो जोंहा इन्टारनेटआ गोबां माने दानि समावहाय दावगाबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। दा जों इन्टारनेट बुङोब्ला जोंहा गासै माने बुहुमावनो माने जि जा सुबुं माहारि दं दा बयहाबो माने इन्टारनेट बाहायनायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला जोंहा दा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो खायफा खायफा सुबुंफ्रा जोंहा गाज्रिबो जायो आरो खायफा खायफा जों मोजांबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। औ दायो जोङो बिदिनो आजिखालि जोंहा इन्टारनेटबो माने आपग्रेडनिफ्राय आपग्रेड जाहोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो बिदिनो जोङो सिगाङावहाय टुजि फरजि बिदिनो टुजि थ्रिजि फाइभजि दाथ जोंहा फाइभजि सोलिनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो। बेफोरबायदि आरो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा इन्टारनेटआ मबाइलनि सोमोन्दै? एसे फोरमायनानै होदो?
नोंथाङाथ' बुंलांबायानो जोबोद मोजाङै ओ जोङो ओ नोंगौ इन्टारनेट मुगा बा मबेल मुगाजों जोङो मानसिया मोजांबो जायो बा गाज्रिबो जायो ओ जोङो गाव गावनि गोसोखौ लाखिनो हानांगौ आरोखि। मोजां गाज्रिखौ साय साख'नो हानाया जोङो गाव गावनिनो ओ गोसो नालाय।
औ
जोङो इन्टारनेट होननानै बुङोब्ला जोङो दानि जुगावहायो नोंथाङानो बुंलांबाय गासैबो नुनो नुफेरै बुस्थु खौनो नुनो हायो होननानै ओ जोङो ओ बिब्दिनो ओ मबेलफोरखौहाय सालायनानै ओ इन्टारनेट बाहायनानै जोङो ओ बिब्दिनो जोङो मबेलफोरावहायो फेसबुक बा इन्सटा ग्राम बा इउटुबफोरावहाय गाव गावनि ओ टेलेन्टखौ बाहायनानै बा दसे ससे ससे मोसानाय बा भिडिय'फोर हगारनानै जोङो बेयावबो रां खामायनो हायो ओ फेसबुक आरो इउ टुब इन्सटाग्राम बेफोरनि गेजेरजों आरोखि ओ बेनिफ्राय जोङो मोजां मोजां निउस सानथामबोनि खबर मोननो हायो ओ बिब्दिनो इउटुबफोराव फेसबुकफोराव जोङो मा जाथाय जादों मा जाथाय जायाखै बेफोरनि बारै गोदान गोदान आपडेट नुबाय थायो आरोखि ओ बेनि फ्राय जोङो ओ मबेलजोंनो ओ गोबांनो फिलिमफोरबो नायनो हायो भिडिअफोरबो नायनो हायो बिब्दिनो ओ मा नोङो सोलोंनो गोसो सोलोंनो हायो होननानै नोंथाङा दहायनो बुंलांबाय जोङो माबाफोर अनलाइन ओ अनलाइन बायदिसिना ओ जबनि एप्लाइ खालामनो गोसोबाबो जोङो बेजोंङो ओ दानि मुगायावहायो हायो ओ आरो जोङो ओ बिब्दिनो ओ मोजां मोजां गुबुन गुबुन ओ सोलोंथाइबो सोलों-सोलोंनो हाबावो आरोखि बिब दिनो जोङो बाहायनो मोजां खामानियाव जोङो बाहायनो रोंनांगौ ओ जोङो नुनो मोनोदि दानि जुगाव गोबां गथ'फोरानो ओ मबेलावहायो गेम गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो बिब्दिनो फ्रि फायार होन ओ बायदि बायदि ओ गेम अनलाइन गेम बिब्दिनो ओ अनलाइनावहाय फैसा थांनाय गेम बेफोरबायदि गोबां गेलेनायफोर जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला नाथाय जोङो बे फोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरोखि ओ माब्लाबा बे-बेनो जोंखौहायो ओ फोजोबलांगोन आरो बे सिलिंखार खालामगोन आरोखि मबेलानो ओ बेनि था खायनो जोङो गाव गावखौहायो साबधान लानांगौ ओ जोङो उनखौबो नुहुरनो रोंनांगौ नालाय ओ मबेलानो माब्लाबानि समाव जोंखौ गाब्र' होयोबो आरो ओ जों खौ मोजांबो खालामो जोंनो हेफाजाबबो होयो आरोखि जेरै नों आं जोङो राय्लायदों, बिबदिनो ओ जोंङो न'खरनि सुबुंफोरा गोजानाव दङब्ला जोंनो खबर लानो थाखायबो जोंनो मबाइलखौ नांगौ नङा होनब्ला ओ जोंङो मबाइल इन्टारनेट नङाब्ला ओ माब्लाबाबो जोंङो बेबायदि रायज्लायनो मोननाय नङामोन बा खबर लालायनो मोननाय नङामोन आरो ओ जोंङो आरो मबाइलावहायो ओ भिडिअ' कलबो नायलायनो हायो नोंङो माबा बोरै दं मा बोरै गैया ओ नोंङो न'खरनि सुबुंफोरा गोजानाव दंङोब्ला बेबायदिनो खबर लालायहरबाय थानो हायो आरोखि ओ बिब्दिनो औ।
औ सिगांथ' माने जोंहा लाइजामजोंसो सोलियोमोन नालाय औ दा जोंहा खम नांगौमोन जिहेथु जोंहा बेयाव लाइजाम दैथायहरनायावहाय
खबर मोननो थाखाय गोबाव सम नांगौमोन औ नाथाय दानि जुगावहाय जोंङो फेस टु फेस नुनो मोनसै नङा होनब्ला मा खबर मा जादों मा जायाखै जोंङो मबाइलनि गेजेरजोंनो गासैबो मो मोखांङै मोखांङैनो नायनानै नुनो हाजोबसै आरोखि
औ आरो जोंहा जोबोद खम समनि गेजेराव माने खौरांफोरखौ मोनलायनो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो।
औ।
औ।
जोंङो ओ मबाइलावबो जोंङो इन्टारनेट बाहायनो थाखाय जोंङो बेलेन्स सोनांगौ जायो नङा होनब्ला? ओ, जोंङो रां सोआब्ला जोंङो माने जेबो मोनसे ओ, मा जादों मा जायाखै जेबो निउसफोरबो नुनाय नङा। जोंङो गाव-गावनि मा मालाबा- मालाबा ओ हगारनो गोनां भिदिवअफोरबो गोसो जाबा हगारनो गोसोबा गैया हाया जायो। बेनि थाखायनो जों मबाइलावहायो ओ रिसार्ज होननाय मोनसे सोथारनांगौ जायो आरोखि। नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
औ। बिदिब्ला नोंथां दोनथ' नोसै नामा? औ जागोन दे। नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे‌।